हेलौ नोंथां।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ। ओ नोंथाङा दासान्दि ओ सम दङब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला जोङो ओ जोंनि ओ बर' सुबुंफोराहाय माबादियै ओ आबाद मावनानै जाबोदों गोदोनिफ्राय। ओ बेनि सोमोन्दै एसे सावरानोसै।
औ।
औ ओ गिबियावनो आङो बेनि सोमोन्दै बुंग्रोनसै।
औ-औ
औ जोङो गोदोनिफ्रायनो बे आबाद मावनानै जाबोनाय हुदा खौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो नङा होमबा नोंथां औ आबादानो ओ जोंनि ओ गाहाय ए आबाद होननानै जों बुंजायो बे जों आबाद नङाबा जोङो आबाद मावनानै जायाबा जोंहा जेबोआनो गैया नङा होमबा नोंथां औ जोङो गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोदों बिदिनो जोङो बायदि ओ रोख रोखोमनि आबादफोर मावनाय जायो जेरै जोङो माइरं एबा ओंखाम जानो थाखाय जोङो माइनि आबाद खौ जों मावनाय जायो बिदिनो ओंखामजों लोगोसे जोङो ओम ओंख्रिफोर जानो थाखाय जों मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो ओ बायदि रोखोमनि आबादफोर मावनाय जायो जों बोथोर लायै बोथोर बिदिनो जों दैज्लां बो थोरावहाय बांसिनै जोङो माइनि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो गाहायै जोङो दैज्लां बोथोराव माइनि आबादखौनो बांसिन मावनाय नुनो मोनो आरो ओ बे दैज्लां बोथोराव माइनि आबादाव नंङा बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरबो मावनाय नुनो मोनो जेरै ओ सबायबिमा जोगोनार खुमब्रा आरो फान्थाव भिन्दि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरनि आबाद मावनाय नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव आरो बेनि अनगायै जोंङो मेसें बोथोरावबो बायदि रोखोमनि आबादफोर मावो जेरै ओ
औ
सबाय सिबिं बेसर बायदिफोर जोङो मेसें बोथोर बोथोराव गोरान आबाद मावनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो बायदि गोथां मैगं थाइगंफोरनिबो आबाद मावो जेरै लाइ लाफा कबि आलु बायदिफोर
औ
बिदिनो जोंङो बे आबादफोरखौ मावनानैहाय जोंहा ओ गु गोबां मुलाम्फाबो मोननो हायो जोङो आबाद मावनानैहाय ओ बाय खायफा आबाद लायै आबाद जोङो गोबां मु मोननो हायो जेरै जों सबाय बिदि बेसर आरिफोरनि आबाद मावोब्लाथाय जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो नंङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोंङो बेसरनिफ्राय जों थाव मोननो हायो आरो जोंङो बे बेखौहाय जोंङो गोबां बिबांनि मावनानै बे आबाद खौ गोबां बिबांनि मावोब्ला जोङो बेफोरखौ फालांगियारि खालामनानै गोबां रां खामायनो हायो नंङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोंङो बेखौ फाननानैबो आरो बेनिफ्राय जोंङो थाव दिहुननो हायो बे थावनि बेसेनाबोथ' आथिखालाव जोबोर गोबां जाबाय नंङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोंहा बेखौ बेनि आबादखौ मावनो हायोब्ला गोबां बिबांनि मावनो हायोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो बिदिनो जों जोंङो गोदोनिफ्रायनो बिदि आबाद मावनायखौहाय जोंङो नुबोबाय थादों आरो बेनि अनगायैबो आरो गोबां आबादफोर मावबावनायखौ नुनो मोनबावो जोंङो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंनि नङा। अब्लाबो जोंङो गम खुसेर बायदि रोखोमनि ओ गय बिफां बायदि बागान बानायनानै थालिर बिफां बायदि बागान बानायनानैबोहाय जोङो। न'खर सालायलांनायखौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बिदिनो जोंङो ओ बे आबादफोरखौ जोंङो न'खर न'खर जानो थाखायल'बो जोंङो इसे इसेल' बिबांनिबो जों गायनानै एबा आबाद मावनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो खायफायाहाय बेफोरखौ फालांगियारि खालामनो थाखायबो गोबां बिबांनि रां खामायनायखौ खौ ओ जों नुनो मोनो खायसे ओ‌ आबादफोर जेरै फाथो बायदि आबादफोरखौबो जोंहा मावोब्लाथाय बे फाथोनि आबादखौ मावोब्लाबो जोंहा गोबां बिबांनि रां खामायनो हायो जेरै जों ओ बेफोरखौ फाननानैबो आरो बेनिफ्राय बेयो जेब्ला देरो देरखांनायनि उनाव जोंङो बेखौहाय बेनि देन्था बायदिफोराबो जोंनो गोबां खामानियाव हेफाजाब होयो नंङा होनबा?
औ नंगौ थारैनो
जोङो बायदि आबाद लायै आबादहाय जोङो मैगं लायै मैगं बायदि आबादफोराव जोङा गोबां रां खामायनो हायो आरो। औ नोंथाङाबो बे आबाद मावनानै जानायनि सोमोन्दै आरो आबादफोरनि सोमोन्दै एसे फोर हानो हागोन नामा?
औ औ दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
दाथ आबाद मावो होनबा दाथ माइनि आबादखौनो बांसिन मावनाय नुयो। माइनि अनगायैबो जों बिदिनो मैगं थाइगं थाइ गायनो जबा जानो थाखाय बे दैज्लां बोथोराव गोबां। मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय नुयो आरो नोंथां जेरै जोंनिया बे खुमब्रा बिदिनो बे थिथा भाट केेरेलाफोरा आरो बिदिनो जोंनिया भिन्दि, लेस्रा, जिंखा बिदि आबाद मावनायखौ नुयो आरो मैगं थाइगं जानो थाखाय।
औ औ।
औ थिग बिदिनो गोबांदिनो दैज्लां बोथोराव गोबां जायगा एबा ओनसोलावबो माइ गायनायखौ नुयो खायसे खायसे जायगा एबा ओनसोलाव जोंङो दैज्लां माइखौ जों मेसें बोथोराव सिखायनाय नुयो नंङा होनबा नोंथां? माने बिदिनो जायगा लानानै जायगा मेसें बोथोराव माइ जायो एबा जायगा लानानै जायगा दैज्लां बोथोराव माइआ जायो नङा होमबा नोंथां? औ नोंथाङा खोनादों हेलौ नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ नोंथां? हेलौ नोंथां? नोंथाङा खोनाबाय दङ नामा नोंथां?
औ।
औ नोंथां खोनादोंना?
औ।